हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि नोंथांसिम गोजान हामलायनायखौ जसिहग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां ओनबा फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा ओमबा नोंथां औ बे आ यदाखौनो आं लादोंमोन माने बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसैना
औ जायो नों
औ जों ओरैनो बैसागु फोरबो होनना बुङोब्ला जोङो मानसि बैसागु जानायनि सिगां जोंहा मोसौनि बैसागु जाग्रोयो नङा ओमबा मबा नोंथां? सानसे सिगां दा मोसौ बैसागोनि सानसे सिगां जोङो मोसौ बैसागोनि थाखाय जोङो माखासे ओ बुस्थु फोर थिग खालामना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा जेरै जोङो फान्थाव नारें न'नि बारियाव थानाय रायदों ओमफ्राय लाव बायदिसिना ओमफ्राय लोगोसे देग्लि लिथि फिफांनि बिलाइफोर बा दालाय बेफोरखौ जोङो मोसौ बैसागुनि सानसे सिगां जगार खालामनानै न'आव दोनखाजोबनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बेनि उनाव जोङो मोसौ बैसागि खालि बेरेफुंजानि बेफोर खौ जोङो माला सुनानै बेजों लोगोसे जोङो बे न'खरनि ओंखाम संग्रा थौ बा दोख्लाफोरनि हांगारफोरखौ जमा खालामनानै थाव गुबैजों लगायनानै जोङो मोसौखौ दै फारसे लाना थांनानै नोंथां आ मोसौ मोसौ खौ जों बे बानायनाय मालाफोरखौहाय गोदोनायाव गानहोनानै बेजों लोगोसे जोङो बे ओ हांगारखौ जमा खालामनायखौ बे थालिर बिफांनि गांखंजों जोङो आगर फुननानै मोसौखौ जोङो समायना आगर गाब होयो आरो नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव जोङो मोसौ खौ थुखैनानै होनाय जायो आरो नोंथां मोसौ बैसागुनि सेथि खालाराव बे जोङो मोसौखौ गाब होनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जेनेबा गोदोनि समावथ' जोङो नुबोनो मोन्दोंमोन गोबां ओनसोलावनो हाग्रा बंग्रा नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जों बै मोसौ बैसागु खालि जोङो मोसौखौ बयबो मिथिगौ बे मोसौ बैसा सागुआव जों बयबो गोदान दुरुं गोदान ओ खुन्थिया बेफोरखौ दाननानै जोङो मोसौनो माने होनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? दा ओ माखासे ओनसोलनि न'खरफोराव माने मोसौखौ बै दिनखालि हगारसारनानै होनाय जायो। ओम फ्राय बे हगारसारनायनि जाउनाव जेनेबा गोदोनि समावथ' गोबां ओनसोलफोराव हाग्रा ओनसो ल थायोमोन नङा होमबा थिग बेखायनो बिनि बिनि मोदोम सोलेरखौ माने आगरजों फुनफबनानै जाहाथे गुबुन जिब जुनारफोरा बिनि सायाव जेबो ओ हामला खालामनो हाया बा जेबो खालामनो हाया बिनि थाखायनो बेखौ मा आगर फुननानै हगारसारनाय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां? दा थिग बेबायदि जों ओ बोस आ मोसौनि बैसागु जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा मानसि बैसागु अखानायैनिफ्राय जागायो। नङा होमबा? दा जोंना गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थिफोर दङ जे मानसि बैसागुआव जोङो ओ बयबो न'खरनि गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया देरसिनखौ मान सनमान लालायनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदान बोसोराव बे बैसागो फो फोरबोखौनो थि खालामनानै माखासे गोबाव समनिफ्रायनो न'खरनि हिन्जावसाफोरा बा न'खरनि बिबाजै बिमादैफोरा ओ मा खासे ओ बि फोरनि थाखाय गावनि फिसालाफोरनि थाखाय बा गावनि ओ देरसिनफोरनो मान बावनो था खाय माखासे गोदान गोदान जिफोर दानानै दोननाय जायोमोन। नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समावथ' जोङो बयनिबो न'खर न'खर हिसानसालि आ जि दानाय ओ खौ जों नुनो मोनोमोन दा बै जि दानायखौ माने मोनसे बे बै सागुखौ थि खालामनानै माने गुबुन गे ओ गेदेरफोरनो मान बावनो थाखाय बैसागु सेथि खालार खालि माने जमा दोननानै बिथांमोननो मान बावनाय जायोमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो औ ओ बिनि अखाानायनायैनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबोखौ खोब रंजा बाजायै जों फालिनायखौ नु नुनो मोनदोंमोन नोंथां। ओ गोदोनि समाव बैसागु फोरबोआ बिदिनो स्नि सानहालागै ब्रै सान बा सानहालागै जानायखौबो जों नुनो मोनबोदों। नङा होमबा नोंथां? दा बेवहाय औ उन्दैया उन्दै फोर आरो गिदिरा गिदिरफोर ज' ज' ओ ओंखारलायनानै माने बैसागु फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायैनो फालिबोबाय थायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जों दानि जुगावबो बेफोरखौ नुनो मोनसै नाथाय दानि ओ जुगाव जोङो माखासे टाउन ओनसोल एरियाफोराव माने गोदोनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनायखौ जों नुनो मोनला। नङा होमबा नोंथां? आथिखालथ' जोङो बेबायदि से थि बैसागु खालार खालि जों गोबां माबा माबि प्रग्राम खालामखौबो नुनो मोनसै। नङा होमबा? आरो बैसागु जोबखांनायनि उनाव बो जोङो प्रग्राम लानानै बा न गामिनि बैसागु बिदायनि थाखाय मोनसे ओ फालिथाइ फोरबो जेरै जों बैसागु फांसन होननानै बुङो आथिखाल। नङा होनबा? बेफोरबायदि खुंनायखौ जों दा जुगाव माने नुनो मोनसै आरो दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय दासिम बैसागु फोरबोआ माबायदि सोलायबोदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां थारैनो जोबोद मोजां नोंथां। बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बैसागुआव बर'नि मोनसे आंगो आगु फोरबो हिसाबै जानायलाय जों बर'फोरा एबा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फालियो जे जेरै नोंथाङा दानिसो सिगाङाव बुंलांखाबाय जे मोसौ बैसागु नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जोंखौबो फालियो मानोना बैसागुआ ओ आरो नै बैसागुनि संक्रान्ति खालि जोंहा मोसौ थुखैबाय मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा गामियाव गेलेग्रा फो आरोबा गेम खेल जायखौ बुङो काबादि बि बोनाय बिदिनो हौवासाफोरनि थाखाय गेलेनाय गोबां गेलेग्रा दङ बेफोरखौ जोङो गेलेयो गेलेखांनायनि उनाव न'आव फैयो न'आव फैनानै उनावहाय न सेथि थारिखाव जोंहा उन्दैया गेदेरखौ सनमान होयो गेदेरा उन्दैखौहाय होयो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला सेथि से थारिखखालि जोंहा मन्दिराव हाबो जायनि थाखाय बोसोर गोदान गोदाननि बयहबो हाबो आरो बिनि उनावहाय जोंहा नैथि खा नैथि खालाराव जोंहा मोसायो नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय जोंहा बैसागुखौ गोबां गाजा गोमजायै फालियो मोसायो रंजायो बोराय बुरि जमा ओंखारो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन लाइमोन हानजाया बेलेग हानजा आलदा मोसायो जायनि जाहोनाव बैसागुआ जोंनि आरो बेखौ बैसागुखौ आगर एबा बैसागुखौ समायना जाहोनो थाखाय जोंहा हिनजावसाफोरनि हिनजावसा एबा आइजोफोरनि थाखाय दख'ना गोजा जायोबा दख'ना गोमो गाननानै ब्लाउसखौजा गाननानै बैसागुआव मोसायो हौवा जाबाय गस्ला गुफुर गामसा आर'नाय लानानै आरो लोगोआव थाफायो खाम सिफुं जथा सेरजा सेरजा दामनानै बेनि न' बेनि न' गामि गामि बा गुबुन गामि दामि थनानै जों मोसाथिङो जा मोनो गरसे गरनै थाखा फैसा गरसे बिनि माइरं मोनगोन साननानै मोनगोन आसायाव मोसाहैयो जायनि थाखाय जोंहा सानथाम एबा सानब्रै मोसायो गोदोनि दिनावथ' एसे से सप्ताखौनो मोसायोमोन से सप्ता एबा दान मोनसेखौनो फालि खालामोमोन बे बैसागोखौहाय नाथाय जोङो दानि दिनावहाय जोंनि एरिया जोंनि साइड जोङो सानथाम एबा सानब्रैल' मोसायो जायनि थाखाय सानथाम एबा सानब्रै मोसाखांनायनि उनाव वनो जोंहा ओरै बुंनो थाङोबा लाव जानाय होनो गामिनि बोराइ बुर सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो जमा लोगो नांनानै लावखार ओंखाम जायो जायखौ जोङो पिकनिक जानाय बुङो जों बयबो औ गाज जों बयबो मिलायनानै रंजायो बाजायो मोसायो मोसुरो मानोना मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुआव बर'नि आंगो आगु एंगारहायै मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अ बैसागु फैब्लाथ' जोंना गोसोआ बैसागुनि सप्तासे एबा सप्ता सप्तासे सिगां जोंहाथ' बैसागुखौ माला मोनफिगोन सानो नङा होमबा नोंथां जोंहा जोंहा बैसागुआव रंजानो थाखाय गोबां एक्साइटेड जाना थायोबा गोबां हाबिला हाबिला जानानै थायो बैस बैसागु बेै बैसागु नै नै खालारा माला मोनफै सफैगोन एबा माला मोनफैगोन होननानै जोंहा बैसागु फोरबोखौ गोबां आसा खालामो जे थिग बिदिनो गमामायैनो मोन जोंहा गामिनि सेंग्रा सिख्ला बयबो जमानो ज' ज ओंखारनानै बैसागु फोरबोखौ फालियो बैसागुखौ आगर होयो बैसागुनि बैसागुखौ जों बर'नि आंगो आगु फोरबो हिसाबै जोंहा जोंनि आसामाव गासैबो जे -सेबांनो जेसेबां बर' लाइमोनफोर दङ बर' बिमा फिसा बर' गासि गासैबो बर' माहारिफोरानो बैसागुखौ फालियो गोजान गोजानाव थानाय सुबुंफोराबो न'आव फैनानै बैसागुखौ बोसोराव खनसेल' होननानै बयबो रंजाफैयो मोसानो फैयो बिदिनो जोंहा बैसागुखौ नांलाय खमलाय गैया जासे जों बैसागु फोरबो बारहो लायो जायनि थाखाय जोंहा बैसागुआव बैसागुआव गोदान बोसोर गोदान बोसोरनि गोजाम साननायफोर गोजाम साननाय गोजाम गाज्रि साननाय गारनानै जोंहा गो गोदान बोसोरनि मुङाव गोदान साननाय हनाय लाबोयो गोदान मिजिं गोदान सिमां सु जुयो जायनि थाखाय जोंहा बैसागुआव बेनिखायनो जों बर' माहारिफ्रा अनलायनांगौ जायनि थाखाय जों गोबाङै फालियो मोसायो जोङो नङा होमबा नोंथां औ दा बेनिखायनो बैसा सागुखौ जों बर'फ्रा गासैबो बर'फ्रा जोङो गारनो हाया उम हायो जानो नोंथाङां जों बैसागु
दा बेनिखायनो बैसागु होननानै बुङोब्लाथाय बैसागुआ दा नोंथाङाबो नोंथांनि गामियाव मारै फालि एसे खोनथा नायसाय नो
औ नोंथां नोंथाङा जा बुंलांबाय जेरैबायदि फालिनानै नोंथाङा बुंनानै खिथालांबाय दा थिग बेबायदि रोखोमैनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालियो जेनेबा हिनजावफोरा दख'ना गोदान गाननानै दख'ना गोजा आर'नाइ लानानै आरो लोगोसे जों हौवासाफोरा बिदिनो गामसा गाननानै आर'नाइ गस्ला गाननानै दानि जुगाव थ' जोङो आर'नाइ गस्ला आरो गामसाफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमनि मोनसै नङा होमबा नोंथां गोदो औ गोदोनि समावब्ला जोङो जि दानाय न'आव बानायनाय गामसा बा दख'नाफोरखौ हिनजाव बा हौवासाफोरा गाननानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोदान गोदान रोखोमनि रंग' बिरंग' माने गोबां खाालारनि गाननानै बैसागु फोरबो रंजानाय खौ नुनो मोनै नङा होमबा नोंथां
थेवबो जों आर'नायनि गस्लाबो ओंखारबाय आरनायनि गस्लाबो हौवासाफोरा आरनायनि गस्ला गाननानै आरो गोदो नायाव आर'नाइ लानानै ओ बैसागुआव फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां नाथाय गोदोनि रंजानाय दानि रंजानायखौ जा नायोबा जोङो गोबां फारागथिखौ माखासे ओनसोल फ्राव नुनो मोनो गोदोनि समाव जेरै ज' ज' गोसो होलायनानै बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन दा आथिखाल मुगायाव जोङो माखा से ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदि रंजानायखौ गोमालांनो हमनाय बायदि नुनोबो मोनसै नङा होमबा नोंथां? समनि गेजेरजों मानो होन नोबा दानि जुगाव बयबो गावबा गाव बिजि जाजोबबाय बेनि थाखायनो ओंखारलायनो हायैयाव माने आरो जों न'खरनि फारसेबो नायनांगौ जानायाव माने गोबां बिदि अबेबा ओनसोलफोराव औ माने खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ दाथ' जोंहा समाबो जानानै फैबाय। जा बे सम एसे खिनियाव नोंथांखौ लोगो मोननानै गोबां गोबां साबायखर थाबाय आरो जोंहा बर'नि फोरबो बैसागु फोरबोनि बागै मोनथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो मिथिबाय बेनि थाखाय फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनि सायाव रोजा रोजा साबायखर नोंथां गोजोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां